हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां।
औ बेलासेनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां।
औ दायो जोङो जिबायदि ओ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनो नागिरदों। ओ जेरै बर'फोरा माबायदि गानो जोमो जायो। बियो लोङो आरो बे जि गाननाय जोमनाय बर'फ्रा गानो बेखौ माबायदि दायोबा बेबायदि बे जोङो माबायदि बनायनानै गानो जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों ओ जेरै बर' आइजोफोरा दख'ना गानो ओ जोमग्रा फालि लायो आर'नाइ लायो आरो बेबायदिनो बर' हौवाफोरा गामसा गानो आरो बेबायदिनो ओ जि दानाय बे जिजोंनो ओ बनायनानै गस्लाफोरबो गानो। ओ बेनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो जुदि नोंथाङाबो बुंनो हागोन बेनि सोमोन्दै औ।
औ ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्लाथ' ओ जोंना बर' हिसाबै बर'नि माखासे गानग्रा ट्रेडिसनेल बो दंखायो।
औ।
ओ जोंहा बर'नि गाननायफोरा जाबाय बिदिनो गामसा
ओमफ्राय आर'नाइ, आर'नाइ गस्ला। बेफोरखौ गानो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गाननायनि जोमनायनि बेलायाव जोंहा ओ गोजां बोथोर आरो गरम बोथोर थायोना बोथोर मोननै बे बेनि गेजेराव जोंहा गोजां बोथोराव जाबाय ओ बिदिनो जेकेट बिदिनो ओ जेकेट, लंपेन्ट, गस्ला, ओ जुथा ससमा बिदि गान गानो आरो ओ बिदि गोजांनायनि जाहोनाव। ओमफफ्राय जोंहा गरम बिथि गरम बोथोरखि जोंहा ओ बेसे ओ गोबा गोबा गस्ला फोर जेरै ओ गेन्जि गस्ला बिदि स्पर्टिंफोर बिदि गानो आरो गरम बोथोराव। ओमफ्राय बे गोजां बोथोरखि गोजां बोथोरखि बिदिनो एसे रोजा रोजा गानो।
ओ गरम बोथोरखै आरो बिदिनो बिदिया बांसिन जायो आरो जोंनि गरम बोथोराव। गरम बोथोरखै बिदिनो बल खेला ओ बिदिनो ओ भलिबल। ओ बिदिनो बिदिनो खेलाफोर ओ माय खेलाफोर गिदिर गिदिर बिदिनो खेलाफोर जायो। आरो ओ गामिफोरावबो बिदि गरम बोथोराव बल जोनाय बिदि काबादि गेलेनाय बिदिनो बुहुत गेलेखौ गरम बोथोरव नुनो मोनो आरो जोंनि सायदथि। ओमफाय
औ नोंथाङाथ बुंबाय बेबायदि गोजां बोथोर, गरम बोथोराव गानो होननानै ओ दा बे गोजां बो थोराव गाननायखो जिबायदि जों गोजां बोथोराव गुदुं गुदुं जिफोरखो गानो बेफोरखोबो जोंङो जोंनि बर' आइ फोरा न'खरावनो बेबायदि बानायनाय जायो। जेरै उल खुन्दुंफोर खुन्दुंफोरनि गेजेरजों आखाइजोंनो हेबनानै बेबायदि गुदुं गुदुं सुइटारफोर आखाइनि मु मुजा आइथिंनि मुजा आरो मालाफोरखो हेबनानै गानो आरो बेबायदिनो गोजां बोथोराथ' जों गासिनिबो थाखाय मो जां मानो होनब्ला गोजां बोथोराव जोंहा नोंथाङा बुंबाय बिदि फुजाफोर जायो ओ बल खे लाफोर जायो। गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन फारिलाइफोर जायो जोंनि गेजेरावहा। बेफोराव जोंङो गोजां बोथोर जानायखाय बेबादि गानफब जोमफब गाननानै जोमनानै थांनो मोन मोननायखाय बेबादि जोंङो मोजां मोनो, गोजोन्नाय मोनो। बेनि खायनो जोंङो बेनि बागैबो जों गान्नाय जोमनायनि बिस स'याव सावरायदों हिसाबै जोंङो गोजां बोथोरावबो गाननो थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावनि आखाइदोंनो गाननाय जोमनाय जि जोम बेबायदि दानानै लुनानै दिहुनो आरो बे बेबायदिनो दैज्लां बोथोरावबो गाननो थाखाय बेबादि माथानि बा गुरै बेबादि कट टननि जिफोरखो जों गाननाय जायो। ओ गान्नाय जोमनायाव जोंङो नायोब्ला नुनो मोनो बरफोरा बांसिनै जोंङो दानि जुगाव बेबायदि गोदान मुगा मुगा जाबोनायखाय जों गोबां समाव बेबादि जोंनि गाननाय जोमनाय बर हारिनि गान्नाय जोमनायखो बेबादि बावगारलांनाय बायदि जादों। नाथाय जोङो बर हारि बर हारिनि गाननाय जोमनायखो बावगारा जासे बेबादि जोंङो गुसु खुन्दुंफोर दानानै जोंङो दखनाफोरखो गाननांगौ। दखना आरो बर' हौवाफोरा बेबादि गामसा फोरखो गाननांगौ। बेबादिनो ओ उम जेनेबा जोंङो हिफोरखो माबायदि दायो होननानै होनोब्ला खुन्दुं खुन्दुंफोरखो जोंङो बायनानै लाब बोनानै बेफोराव गाबफोर होनानै गुबुन गुबुन गाबनि दानो हायो। सोंनानै बेबा दि हिसानाव दिखांनानै जोंङो बेबायदि दानानै गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरफोर आगरफोर होनानै बेयावहा समायना रमायना खालामनानै जोंङो गाननाय जोमनायखो समायना खालामनानै जोंङो गावखो समायहोयो। ओ बेबादिनो नोंथाङाथ' बुंबाय जुथा मुजा गाननानै बेबायदि ससमाफोर घरि फोर गाननानै जोंङो गोजां बोथोराव थानो हायो। नाथाय गरम बोथोराव जोंङो बेबादि थानो हाया। गरम बोथोराव जोंङो एसे बाहाय गावखोनो गरम मोनो नालाय जों गाननाय जोमनायफोरखो इसे खमायनांगौ जायो आरो बेबादिनो गोजां बोथोर गोजां बो थोरावब्लालाय जोंङो गोसोबानो जिखो गाननो गोसो जायो बेखोनो गाननो हायो। नाथाय गरम बोथोराव जोंङो बेबादि उम माब्लाबा समावहा ओ जोंङो हौवाफोराथ जेनेबा लंपेन्ट आरो गस्लाफोरफोरखो गाननाय जायो हिनजावफोराबो दायो गोदान मुगाजों लोगोसे ओ खारफानाय हिसाबै जौगानाय मुगा लानानै जोंबो हिन्जावफोराबो बेबायदिनो लं पेन्ट आरो गस्लाफोरफोरखौ गाननाय जायो। बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर जुदि बुंनो इस्सा जादोंब्ला बुंनो हागोन
औ ओ बिदिनो ओ नोंथाङा दासो बुंलांबाय ओ ओ जोंहा गावबा गाव ओ गाननो थाखाय न'आवनो ओ बिदिनो आइजो माहारिया एबा सिख्लाफोरा ओ गावबा गाव न'आवनो इसान दायो। गाव गाव गाननो थाखाय बेयावनो जोंहा ओ बिदिनो ओ इसान सोङो हिसान सोंनानै ओ बिदिनो हिसानखौ बिदिनो हाज जिराफोर एबा मावदांसा सासेबा सानै लानानै बेखौ सोंनानै सोंखांनायनि उनाव जोङो बे खौ ओ माखासे खुन्दुं ओ मा होनो बेखौ खुन्दुं थुनो आरो। बिदिनो खुन्दुं थुनानै खुन्दुं बिदिनो ओ खुन्दुं थुनना दोनो बिदिनो मोनसे मोनसे ओमफ्राय थुनना दोननानै ओ जोंनि बर' आइजो एबा सिख्लाफोरा न'आवनो ओ जि जि दाग्रा जायगा ओ बेखौ मा होनो इसान सालि सालि थानायलाय बे इसानसालि औ बे इसानाव गाव गावनो ओ सोरबा दख'नाखौ एबा सोरबा गामसाखौ बिदिनो दाना लायो आरो। बेजों लोगोसे ओ जोंहाथ' दानि जुगाव ओ ओ फिसाफोराबो गस्ला गानो हिनजावसाफोराबो गस्ला गानो नोंथाङानो बुंलांबाय बिदिनो गस्लाजों लोगोसे जोंहा ओ जि दानायावबो आथिखालाव ओ हौवासाफोराबो जि दायो आरो हिनजावसाफोरखौबो जि दानायखौ जों जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
बिदिनो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां गोबां जि दंबावो बिदिनो जोंहा ओ
बेलेग बेलेग हारिनि बा बेलेग सुबुंनि जिफोर दङ बेफोरखौबो जों गान
जेरै ओ हौवासाफोराबो ओ बिदिनो गस्ला कुरथा गस्लाफोर गानो। बिदिनो लंपेन्टफोराबोथ' बेलेगनिसो नालाय बेबायदिनो हिनजावसाफोराबो ओ कुर था गानो बिदिनो बहुद बिदिनो नाम दङ आं बारा मोजां मिथि जोबलाय लांला नोंथां
औ
बेनि अनगायैबो नोंथाङा ओ फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ जि गाननाय जोमनाय ओ जिया ओ आथिखालनि मुगानि गाननाय जोमनाय बेनि बागै नोंथाङा मिथिजोबाखै फैनानै होनदों बेनि बागै आं बुंनो सानदों जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि हारिखौथ' फोथांनानै लाखिदों जोंनि गाननाय जोमनाय दखनाखौ जों बाहायो नाथाय बेजोंनो लोगोसे बे जौगाफु नाय मुगायावबो जोङो गोरोबफानो नागिरदों जाहैबाय बेयाव जों जिबायदि ड्रेस बाहायनाय जायो। जेरै खुरटि सालवार लंपेन्ट बेबायदिनो जिन्स आरो कार्डफोर आरो उम टप सार्ट टि सार्ट बेबायदि गाननाय जायो ओ बिखौ जों बांसिनै उम दैज्लां बोथोराव गरम जायो जिहेथु ओ बेयाव एसे गोबा ड्रेसफोरखौ गाननाय जायो जा जाहाथे जोंनि देहायाबो बांद्राय बेबायदि गरमजों सैनाङा ओ बिनि थाखाय जोङो बेबायदि ड्रेसफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे बुंनो थांबोला उम गान्नाय जोमनाय हिसाबै जि मेसें बोथोर जि गोजां बोथोर बे गोजां बोथोरावबो ओ जोङो बेबायदि माखासे बाहेरनिफ्राय बा गुबुन हादर निफ्राय फैनाय मुवा बेसादफोर बा जिनिसफोर जिफोर बेफोरखौ जोङो उम बाहायनाय जायो जेरै जेकेट लंपेन्ट गुदुं जाय गुदुं गु दुं द्रेसफोरखौ जोङो गोजांनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय ओ बाहायनाय जायो हौवाफोरा जेरै गानो बेबायदिनो हिनजावफोराबो गानो नाथाय ओ जि दिजाइन थायो बा बनायनायनि जि आदब खायदाफोर थायो बेफोरो गुबुन गुबुन जायो हौवाफोरनिया एसे आलादा आलादा जायो आरो हिनजावसाफोरनिया एसे आलादा जायो ओ बेखौ उम डिजाइन होनानै बानायनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जि डिजाइनफोर होयो बेफोरखौ गाननानै जोंनि गासैबो जायफोरा गानोबा बाहायो बिसोरखौ समायना नुनो हायो उम गाननाय जोमनायनि बिसयथ' ओ बिसाङानो जिबायदि गाननांगौ जों गासैबो मिथिखायो दायो समजों लोगोसे बयबो गोरोबनानै सोलियो ओ जों जि जायगायाव बेबायदि जोंनि बर' हारिनि द्रेसखौ गाननांगौ जों बेयाव गानो आरो ओ जोंनो जिबायदि गुबुन जायगाफोराव दाव दावबायब्ला हानथिब्ला जोङो बेबादि गुबुन ओ वयेसटार्न द्रेसफोरखौ जोङो गाननाय जा जायो जि लंपेन्ट आरो गस्ला बेफोरखौ जोङो गाननाय जायो ओ अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ जोङो बेसेबां खिनियावनो दोनथ'नोसै ओ उनाव जुदि सम मोनोब्ला नोंथांजों सावरायबावनाय जागोन
औ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ गोजोन्थों गोजोन्थों